हेल' नोंथां औ नोंथां। खोनादों ना?
औ नोंथाङा खोनादों ना? औ अब्ला जोङो मोनसे ओं बर'नि आगर एरनाय आयदा बेनि सायाव दसे सावरायजागोन ना नोंथांजों अब्ला दोनैनि बे आगर एरनाय बे आयदानि सायाव आं फंनैसो बुंस धिनना लानि नोंथां जोंहा आगर बुङोब्ला बर' बर' फोरनि आग गरनि बाथ्राखौ जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला जोंहा आसागि बैसागि बेनि बाथ्राखौ जोङो रायज्लायो ग्रोनांगोन। मानो होमब्ला जोंनि बर' समाजाव बे आसागि बैसागैयानो गिबिसिन आग गर ए सेरग्रा एबा आगर सोरजिनो हाग्रा बा आखा फाखा जि दानायाव आखा फाखा होननानै जोङो मोनथिनो मोनो खोनानाय बायदियै जोङो आसागि बैसागिया गावसोरनि जि दानाय स समाव गावसोरनि जि दानाय समाव जेब्ला बिसोरनि खर' साजों ओ दाउफोर बिरलाङोब्ला एबा गुबुन जो गुबुन गो बिसोरनि मेगननिस राव‌ गुबुन मुवा बेसादफोरा नुजायोब्ला अब्लानो बिसोरो ओ अब्लानो बिसोरो ओ बेख बेखौ जियाव आगरखौ एरोमोन। ओ बेदिनो बिसोरो गोबां बिदिनो आगरफोरखौ एरबोदों आरो बिसोरनि मेगनाव नुजा नायजाफोर आगरफोर बेफोरखौनो बिथांमोना ओ गावसोरनि जियाव जिखौ समायखांहोनो थाखाय ओ मोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों।
औ औ नंगौ
दा ओ बे बर'नि आगरफोराव जोंहा गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ जोङो मोननो हायो दा बर' बर'फोरनि आगरफोरा ओ जोंनि मिथिंगानि मिथिंगायाव थानाय जे जुनार बिफां-लाइफां दाउसिन-दाउला बेफोर बायदिसिना मिथिंगानि जिराद आादफोरखौ लानानैनो जोंनि आगरफोराव बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों।
औ औ नंगौ नोंथां
जिखौ ओ गावसोरनि लाजिनायखौल' खोब होबथेनो थाखाय गानामोन बिसोरो बेहाय जिखौ लाजिनायखौ होबथेनो थाखाय गाननायजों लोगोसे बेवहाय समायना समायना आगरफोरखौ एरखाङोमोन आरो गोबां ओ गावसोरनि बिगुर जों समाव मिलायनाय बायदियै गाब सायख'नानै बेवहाय गाब गुबुन गुबुन गाबजों आगरफोरखौ जोंहा एरनायखौ जोङो ओ मिथिबोदों जोंनि बे
औ औ
आगरफोरनि बै
औ मा बुंदोंमोनलै हेल'
औ नोंथां बुं
आगरनि बेलायाव ना?
औ
औ दा नोंथां बुंनायनि ओ सोंथिखौ आं बुंनो लाबाय बे आगरफोरनि बेलायाव जोंहा बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय ओ अरनबारिनिफ्राय नुनाय ओ दाउसिन दाउला जिब जुनार आरो हाजो हालाखौ लानानै जोंनि बर'आ ओ बेखौ एरोमोन बे ओ आगरफोरनि बेलायाव दंमोन गिबियावनो ओ आगर गुबै बाराम आगर आगर लाव बेगर आगर दिंखिया आगर आरो बिदिनो ओम हाजो आगर थाइगिर बिबार हाथरखि आगर बिदिनो बेमा आगर खासि हाथाइ आगर बिलाइ आगर ओ मखरथमा आगर ओ खाम्रें खोरदै आगर फारौ मेगन आगर आगर ओ बैफोर आगरफोरखौ जोंनि ओ ओइ बर' बर' सि सिख्लाफोरा बेफोर आगरखौ ओ गोसो बायदि गावसोरनि मेगन सिगाङाव नुनाय बा ओ मैगं खानो थांनायफोराव जेरै मैगंखौ नुनानै लाबोयो बेसोर बिसोरो आ गोसो बायदियै बैफोर मैगंफोरनि बिलाइयाव नायनानै बिसोरो एरनाय खान्थि बिसोरनाव दंमोन आरो जेखाइ महर आगर बिदिनो दावराइ मो ख्रेब आगर, थारा महर आगर, लेवा आगर बैफोर आगरफोरखौ खौ जोंनि बर' सिख्लाफोरा आ गावसोरनि गोसो बायदियै एरखांनो हानाय ओ आखा फाखाखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ आसागि बैसागिमोना नोंथाङा बुंदोंमोन जे ओ बिसोरो ओ गावस ओ गावस सोर जावना थानाय समाव जेब्ला दाउफोरा गाबला-गाबफैयो बा गाबफैनाय बिरलाङो बैफोर दाउफोरखौ नायनानै बिसोरो ओ थारैनो ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ बे आगर एरनायखौ मोनदों होननानै जों मिथिनाय जायो आरो बेयो नंगौ थारैनो सैथो जोंहा बर'नि बेलायाव बे आसागि बैसागिनि गे गेजेरजोंनो बा बर' सिख्लानि गेजेरजोंनो ओ बे ओ बर' जा बर' सुबुङा जे ओ मोनसे गोजौ थाखोनि बा आगर एरनायफोराव आखा-फाखा बेयो जोंनि थाखाय समाजाव बा मुलुगाव ओ थारैनो ओ बाख्नायथाव आरो ओ बर' आगरनि गेजेरजोंनो जोंहा सिनाय थि जादों। बैफोर आगरनि बेलायाव जोंहा ओ दानि माबायाव बा जोंनि मुंदांखा जानाय बै आगरफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा जेरै हाजो आगर ओ बैफोरखौ जोङो आर'नाइफोराव जों नुनो मोननाय जायो। जायनि जाहोनाव आर'नाइया जि आइटेक मोनदों आरो आर'नाइ गस्ला जि आइटेक मोनदों जेरै दख'ना थावसि बै दख'नाफोराव आगर एरनाय फालिफोराव आगर एरनाय बैफोर जोङो जि आइ टेक मोननायनि गेजेरजों जोंहा मुंदांखा जानायखौ जोङो बर' हारिया जे मोनसे उम गावहा गुबै रोंगौथि ओ दोरों गियान बैफोर आगरफोर खौ जोङो मोननाय जादों। नोंथांनि निफ्रायबो जे सोंथि जोंहा बे आगरफोरनि बेलायाव जोङो ओ मा-मा बायदिजों जों बे आगरफोरखौ एरनाय जायो नोंथाङा एसे बुंथिना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां, नोंथांनि बुंनायफोरा गासिबो सैथो ओ मोजां गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि आगरनि बागै मोजां मोजां मोनथिनो मोननायनि थाखाय। नोंथांनि सोंनाय बायदियै आंबो फिननो लुबैबाय। जोंहा आगर फोरखौ जोङो बायदि रोखोमनि आगरफोरखौ मोननो हायो । जेरै दाउसिन दाउलानि आगर दा ओ मैगं थाइगंनि आगर, बिलाइ बेन्दों बिबारफोरनि आगर आरो मानसि बिजों लोगोसे मानसिनि आ मुङैबो जोङो आ गरफोरखौ जोङो मोननो हायो बे आगर फोरजों जोंङा बाय दि ओ बायदि फोथायनाय एबा बायदि ओ सलफोरबो जोङो मोनफा नो हायो आगरफोरनि गेजेरजोंनो जेरै जोंङा मखदमा आ गर बिखौ जोङो मोनसे फोथायनाय दङमोन जे जेब्ला सासे आइजो खौ जेब्ला आगर एरनो फोरोंजेनगोन अब्ला बे थाइमाव बे थाइमावहाय बियो जेब्ला सोलोंगोन अब्ला गासिबो आगरफोरखौ रोंखांनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे आगर जेने मखदमा बे आ गरखौ जोंहा एरहोनाय जायो। बे मख दमा आगरखौ एर एरनानै जेब्ला बियो बेखौ मोजाङैनो एरनो हायो अब्लाहाय बेखौ गासै आगरखौनो एरनो हासिगोन होननानै फोथायो आरो बेखौ आ गर आगर एरनो गोरों होननानै फोथायोमोन। आरो बेजों लोगोसेनो मखदमा आगर आगर थानाय जुदि जि गाननानै सोरबा कर्ट कासारियाव थाङोब्ला अब्ला कट कासारियाव जोङा देरहाबोयो होननाय बे फोथायनायाबो दङ। मखदमानि ओंथिया जाबाय गोदो मखदमा खौ मखतमा होननानैबो बुङोमोन नाथाय आ बेयो सोलायै सोलायै मखदमा जाबोदों। मखदमानि ओ ओं थिया मखरनि ओं थिया मुम खनाय एबा ओ मुं म खनाय आरो दुमानि ओं थिया बिबार मखनाय बिबार बे फोरबायदि मुङनि जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जेरै फारौ मेगन आगर बेयो फारौनि मेगननि समायनाथि खौ नुनानै जोंनि बर आइजोफोरा बेखौ जियाव आगर एरदों। आरो बेबायदिनो जोङो दाउराय मोख्रेब आगर बे दाउराय मोख्रेब आगरावबो दाउराया जेरै समायना आरो बिजि-बिनि दाउराइ बायदियैनो बिनि मेगनाबो जोबोरैनो नायनो समायना। जायनि थाखाय बर' आइजो। नि मेगनाव बे आगरा नांना लाय। बे आगरखौ जोङो। एरदों। बेफोरबायदिनो जोंहा जेरै लाव बेगर आगर नोंथां होननाय बायदि। बे आगराबो जोंहा बर'नि मोन जि समायना आगर। जाय आगरखौ जोंहा। बर' आइजोफोरा गावनि मावनाय दांनाय समाव जेब्ला। मैगंं सं मैगं थाइगं संनाय समाव बा ओ संनाय खावनाय समाव जोंहा मैगंफोरखौ हानाय समाव बेफोरबायदि मुवाखौ नुनानै बेफोरनि समायनाथिखौ सायख'नानै जोंहा आगर जियाव आगर महर होदों। आरो। ओ। जोङो गोबां आगरफोरखौ मोननो हायो बे फोरबायदिनो जेरैहाय जोहा मावजि आफा। न'आव फिसिनाय। मावजि बिनि आफाखौ जोङो नायोब्ला बा आगानखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनोदि बिनि आथिंनि आगाना जोबोद। ओरैनो समायना बिबार बायदि। जायनि थाखाय बर' आइजो। जोफोरा बेफोरखौबो जोंहा नोजोर होनानै बेफोर आगरफोरखौबो बिसोरो गावसोरनि जियाव एरखांदों। आरो। जेरै मानसिनि मुंनि। खौ जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला मानसिनि मुंनि आगरखौ जोङो गोबां मोनो जेरै लावसं आगर बा हुरां आगर दाउखि आगर आरो ओ बैरागि आगर बेफोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे सल'फोरबो दङ जेरै ओ दाउखि आगरखौ सासे दाउखि मुंनि सुबुङा ओ सिनाय मोनै आगरखौ एरनानै बिनि मुङैनो बे आगरखौ दोननाय जादोंमोन। आरो जेरै बैरागि आगर बेयाव बैरागिया जेब्ला जि दाबाय थानाय समाव सासे।
औ।
सिबिङा बि हादंमोननि बिबायारि बियो बिबाय बिबाय बिसोरनि न'खरावबो सहैदोंमोन। आरो बेयो जा बुस्थु मुवा। खौनो हरो बेखौ लानानैनो बियो गोजोनो। बेखायनो बि । ओ बैरागिया गावसो जोंनि न'आव थांनायाव नोंहरनो जेबो गैयिलाय बियो बे ओ मोदोम गंसे आगर माने जियाव मोदोम गंसे आगर बे खौ बेनो होदोंमोन आरो बेजोंनो बियो गोजोनलांदोंमोन बे बेना बिनि बैरागोनि मुङाव बे जिनि आगरखौ बैरागि मुंनि दोननाय जादों। बिब्दिब्ला दिनैनि बे आगरनि सायाव रायज्लायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोनजायो नोंथां ओ गोजोनथों।